हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
नोंथां
हेलौ औ नोंथां खादोंना? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना? औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ
औ
दा नोंथाङा मानोबा हो
मा मा ओंख्रि संखो?
खोनायाखै
माथो ओंख्रि जानायमोन होनदां।
अ ओंख्रियाथ' दहाय ओ जोंहा मैथासोमोन।
औ बेफोरखौलाय माबोरै माबोरै संनायमोन आंबो नै ओरैनो दङ
ओरैनो दङ ना?
औ
औ दे होमबा नोंथाङा ओ जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय ओ निसायारि मुवा बा जौगिसि जों राइस बियारबो होननानै मिथिनाय जायो।
औ
बेखौ ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव सलिबोगासिनो बेखौ माबोरै ओ बानायो बा माबायदि ओ बाहायबोगासिनो बेफोरनि बागै फंनैसो ओ बुंनो हागोन नामा? फोरमायनो हागोन।
औ ओरैनोथ' जोङो जुमाय बानायोब्ला गिबियाव ओ एमाव-एमावखौ थियारि खालामना लाग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो जुमाय संनो थाखाय माब ओ माइरं-माइरं बाक्साखौ संनाय जायो।
औ औ औ
उनावहाय संनानै खांनानै जोङो गिसि महरैबा जोङो अफ्रिनिफ्राय दिहुननो दिहुनो। एनिफ्राय गोरानखौ दिहुननो बा जो जोङो एमाव फुननानै फोरानना दोनो आरो दे-देबसियावहाय होनानै जान्थाफोरनि गेजेरजों दिरुननाय जायो आ
औ
जोबोद गोथाव जायो लोंनो माइब्राफोरनिया।
औ औ उम
ओमफ्राय
दा औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा ओ जोंनि ओ जौखौ दिहुननाय जायो। जाय जौआ जोंहा ओ मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ। ओ फार्स्टआवनो जोङो ओ जौ गिसि बानायग्रोनाय जायो। आमफाय जौ गिसिनिफ्राय जोंहा ओ जौ गोरान बा सेरेप होनो बेखौबो मोननाय जायो। ओ दा खौ जों जौ गिसि बानायनो थाङोब्ला जोंनो एमाव दहाय नों थाङा बुंलांनाय बायदि एमावनिथ' गोनांखा। था। दा जोंहा ओहो एमा-एमावनि ओ जोंहा माइरं माइरंख खौ जोंहा ओंखाम सं संनाय बायदिनो संना लाग्रोनांगौ जायो फार्स्ट अफ अल ओंखाम बायदि संना लाखांनायनि उनाव जोंहा देबसि मोनसे लांदां जायगायाव दिहुनना दोननाय जायो। ओ दा जोंहा संनानै लाखानाय बुं ओ ओंखामखौ बा माइरंखौ ओ दसे सम गुसु जानो थाखाय जोंहा ओ फेनलानानै दोननाय जायो आरो दसे सम फेनलाखांनायनि उनाव जेब्ला ओमफ्राय माइरङा गुसु जायो अब्ला बेवहाय जोंहा थिनानै दोनखानाय उम मा होनो एमाव बेखौ फोननाय जायो।
औ।
फोनखांनायनि उनाव ओ सिफ्रुनानै फोनगोरनांगौ जायो फार्स्टआव फोनन ओरैजाय जाहा सिफ्रुनानै फोनलाखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ आखाइजों मोजाङै ओ लगायनांगौ जायो। जाहाथ दै एमावा गासैबो माइरं मबा खाव नांजोबो नांखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ ओ थनफायनानै बा जे जि जायगायाव दोमोन जायगाखौ बैयाव मोजां खाथुमनानै मोनसे आइजेेंआव बा थौआव सोनानै जोङो दोननाय जायो यो ओ दान मोननैसोनि थाखाय
दान मोननैसोबा जोंहा इदिनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनाव गुबुन गुबुन आदब खायदाफोर थायो जायगाबाव आदब खायदाजों बानायनाय जायो जोंहा खायफा खायफा बेखौ ओ से बोसोरालागैबो दोननाय जायो आरो खायफा खायफा नै नै मास थाम मास बेफोरबायदिनि उनाव जोंहा जौनि महर लायो आरो जेसेबांखिनि गोबाव दोनोब एसेबांखिनि ओ जोंहा जौनि ओ टेस्टआ साबसिन जायो बिनि थाखायनो खोनानो मोनो सुबुंफोरनिफ्राय जौखौ ओ से बोसोरालागै दोननो नांगौ दा बेफोरबायदिनो ओ जों जौखौ बानायनाय जायो आरो बे जौआ जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ बर'नि मोनसे मुंदांखा जौ गिसि आरो जोंहा बिदिनो जौ जौगिसिनि उनाव सेरेबबो मोननाय जायो। जेराव जों सेरेब बानायनो थाखाय गाससे आइजेंनि गोनांथि जायो बै आइजेंफोरखौ ओ जगार खालामखांनायनि उनाव जोंहा ओ जुमाय गिसि दिहुनखांनाय अफ्रि गो साय बेखौ ओ सिङाव दोननानै बिनि उनाव थाला थाला बिदिनो थौ फिसा फिसा दिहुनगाम थायो ओ मोननै मोनथामहालागै थायो बिदिनो जोंहा दै होनानै दोननांगौ जायो सेकेड थालायाव। ओ बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदि आदब खायदाजोंनो दैनि दैनिफ्राय ओंखारनाय खब आरो ओरैजाय जोंहा अफ्रिनिफ्राय ओंखारनाय खब बेफोरो मिलायनानै ओ जौ गोरान बा सेरेब महर लायो दा बैफोरखौ जों ओ सुबुं फोरा सावरि बादालि बा ओ बिदिनो बायदि बायदि खामानि मावनायफ्राव बा मानिबा फोरबो फालिनायफ्राव जों एफा एफा लोंनाय जायो आरो दा
थिग दं बिदिबा नोंथाङा दायो बांसिन माबे मोनसे जौखौ लोंनो मोजां मोनो
आङो जौखौथ ओरैनो बारा लोंनायबो जाया बुंनो थाङोब्ला आ माइब्रानि जौ बे खौ एसे साबसिनबो जाय लोंनायाव गोदै बा गोथाव
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो माइब्राखौ जोबोद मोजां मोनो बैसागु सम सफैब्लाथाय मायब्रानि जुमाय लोंनो गोबां मानसिफ्रा हांखुर जायो जेरै बोराय बुरि गथ गथाय सेंग्रा सिख्लाबो एसे एनै लोंलायलाङो बैसागु बोथोर सफैबा माइब्रानि जुमाय औ एसे लोंनायनो होननानै
औ दे दा नोंथां जौ बानायनाय आदब खायदाखौथ फोरमायबायानोसै दा जोंहा जौआ बानायनायाव जे एमावनि गोनांथि जायो दा बै एमावफोरखौ माबोर ब्रै बानायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन आ जोंना जुमाय मानायनि थाखाय एमावनिथ जोबोद गोनांथि नालाय दा जोङो एमावफोरखौ माखासे आदब खायदाफोरनि गेजेरजों बानायनाय जायो एमावफोर बानायनो नि थाखाय जों गिबियावनो माइरं एंखुर लोखोन बिफां खासि बिजौ
औ
बायदि बायदि होनानै देयो मा होनो दाउदैफोरबायदि गल गल खालामनानै संग्रायाव लामनानै दोनो आरो गोरान जाबाथाय बेखौहाय जोङो प्लास्टिकफ्राव बबेबा माबाफ्राव थफ्लाफोराव थफ' बोननानै दोनो आरोना ओ जुमायाव बाहायनो थाखाय उनावहाय जेब्ला बियो जोङो जुमाय जुमायखौ संनो नागिरो अब्ला जोङो बे एंखुरफोरखौ माबाखौ एमावफोरखौ जोङो देफ्रुनानै फेन्नानै दोननाय माबायावहाय जुमायावहाय जोङो रानसारो आरो फ्रि फ्रि राननानै जोङो सोहाब माबा खोबहाबनानै दोनो उनावहाय जोङो बेनो जुमाय जाहैसिगोन आरो निसा जाहैसिगोन
औ
बेबायदिनो बर' समाजाव जोङो एमावनि गेजे जों जुमाय बानायो आरो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङाबो बैफोर जौफोरनि गेजेराव माबेबा जौखौ लोंनानै मोजां मोनो।
औ बिदिनो आंबो नोंथाङा मोजां मोननाय बायदि माइब्रानि जौखौनो लोंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना। गोसोखौबो थाजिम मोनो मेंनाय समफ्राव लोंनानै बिदिनो जोंनि समाजावहाय बर'फोर बर' समाजाव बांसिनै जौफोरनियाबो सोलिगासिनो दं आरो दासिमबो।
औ औ दा बे जिउखौ लानानै ओ जोंनि सलिबाय थानाय समाजाव माबाफोर बुंनो खोथा बुंनो बा फोरमायनो बाथ्रा दं नामा?
दंनायाथ' दङ'। आथिखालाव जोङो बांसिन जुमायखौहाय नंनायनि नङैनि लाइमोन बैसोआव बांसिन बाहायसै। जायनि जाउनाव लाइमोनफोरा अनजिमा गैयै बा मोनसे सिमा गैयै साइसावहाय ओ जुमायखौ लोङो। जाहोनाव दानि लाइमोन गथ'फ्रा आद्रा ससेयावनो जानाया लागै। जुमाय लोंनानै गावखौनो गाव कन्ट्रल खालामनो हाया जायो। गारि सालायना नै एक्सिडेन्टफोर जालाबायो। बिदिनो जुमाय लोंनानै समाज आव गोबां रुंसारि जालांनायबो नुनो मोनसै आरो
औ औ औ। अ होमब्ला औ औ दे होमब्ला नोंथाङा बे दसे समखौ ओ फ्रि होनो हानायनि थाखाय बा सावरायलायनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। खोनादो ना नोंथां?